अ हेलौ औ खोनाबाय।
मा खालामगासिनि?
आं दं जिरायनानै ओरैनो।
उम मा ओंख्रि जायाखैमोन?
ओंख्रिया जोंना दालिसो माने ओमफ्राय मानो फथल फथल फिथाइ भाजा।
ए गोथाव।
जा जालाबायबाय बेदर सेदर गैया जेबो।
उम जोंनाबो बेनो खान्थाल बेगर ओमफ्राय दाउ बयलार गैया।
ए गोथाव माथो खान्थाल बेगर मोनजायाखैलै आंहा।
जायै जायैनो बागुलायबाय सामफ्रामबो खान्थाल बेगर। जानोसै बायबाय आंथ' खान्थाल मेरला दंना फिथाइया ओमफ्राय बेगर ला दोनो बेखौनो संनानै जाबाय थायो।
बि दे होमबालाय नोंहासो जानो बालायनाय मोनजाबाय।
जानोबालायनाय उफाय गैया माइ गायना फैनानै मेंनानै जायाबाबो होनदो।
ए मायसो गायलाबायथारो नामा इदिबा उम न'आव न'आव गायदों आं ना गुबुननाव?
आमाइनावसो दं गायफैदों न'आव गायाखै। जोङो न'आव गायानो।
औ उम
जेला बोयो जेनेबा मा होनो बिदिखौ हाया दङ' ओमफ्राय उम उम आदि आदिसो लाबोयो। ओमफ्राय दा मानि मा खालामगासिनो?
उम ओरैनो दोङो।
आंनाबो माबा गैयामोन ओमफ्राय दिनैसो सोदों।
बेलेन्स
औ रां सोदों दिनिसो। औ औ। बै माबायावहाय रेजिस्टार खालामनायावहाय फोरमायगिरिनि मुङा मा होनांगौमोनथाय? बे जाय जाय थोनदों बिनि होनांगौ नामा? उम सासे बिनानाव।
बेखौ होबाबो जागोन।
औ।
नोंनिखौबो होनो हागोन जेनेबा
उम
बै गुबुन होनो ना गुबुन आदार आदारआव होदो बिनि उनाव माबादो नोंनि नामखौ लिरदो। ओमफ्राय
उम
मोजां खोनायासै दे
आंखौ सिनायदों
उम रायलायखांनाय मोनदों गारांखौ रावखौ
औ। हमनो हाथाराखै बिदिब्ला
हो
हमनो हाथाराखै बिदिबा
ए रावखौ हम रावखौ हमनो हादों ओमफ्राय मानसिखौ सिनाया
उम ना दाख्लैफोर रायलायदोंमोन होननानै हमनो हादों दा
औ दाख्लि रायलायदों होननानै बै माबायावनो नामावनो सिनायफैदों आं माबा नाम ओ नामा ओमफ्राय हिनजावनि बायदिसो बेखायनो हिनजावसोदां नंदोंमोन
ए
उम माबानि होनदोंमोन दा बिजनि ना मामोनलाय
उम उम उम
उम
सिनायदों माथो ओमफाय बेरायहैनाया आलासि जाहैनाया सफैबाय
सफैनानै नै दुब्लि बारियाव लाहार फाहार खालामहैबाय एसे मानसिफ्रानो गोसोम जाबाय सान्दुं गोसा सावथालसो जाबाय नोगोराव थाहैनानै एसे गुफुर जादोंमोन आमफाय दा दुब्लि बारियाव ओंखारनानै सावथाल जानोसै
उम ओमफ्राय गुफुर गुफुर जाना फैफिनदोलाय
उम थांबाथ' मोनो
होमबालाय माथो
बेयाव न' सिङाव थाबाय थानाय जायोना एखायनो गुफुर जायो न' सिङाव थाबा
उम नङा न'सिङाव थाबाय थालायनाङा ओरै टाउन माबायाव थाङोबा
उम हारसिंनो गुफुर जाना फैयो
ओ एकदम सोलायखायो
उम
बार हावायानो बेलेख जायो
गरमजोंनो मोदोमानो गोलोमनानै माबा जायोदां गुफुर जाबोयोदां
ओरै जा गरम जायोना नोगोराव
ए ओमफ्राय जोंनिथिंजाय हाजार नों माबायो गोसोम जायो।
ओरैहाय बांद्राय माने बिफां लाइफां एसे बुरजा ना ओमफ्राय लांदां लांदां न'फ्रा एसे
अ अ उम
ओमफ्राय नोङो दिनैबो गायदों नामा?
उह ओंखाम जानानै रेस लादोंमोन ओमफ्राय मा खालामनो दिनै माबाफोर जबायना ओमफ्राय दससे रायज्लायनोसै नंनानै रायज्लायबाय। गोबावसैमोन रायज्लायनो मोनैया।
बिदिबाना।
उम
ओ
जोबसिगोनानो आंना माबा थामजिनै थांबाय। ओमफ्राय मानसिफोरनिखौ थामजिद' गाहाम नुदों आं।
ए बे आंनियानो।
ए नोंनिया नों हरदोंमोन दा बारायबावबाय नामा?
बारायसेै।
थामजिद'आनो दं।
ए ओमफ्राय खामानि गैया बे होदोंबाबो। थारमाने बे फन खालामबासो फन खालामबा सोरबा माबायाना हमनो मोनाना दिखांनो मोनि बेफोरो खनसेनो माबा जायो मा होनो गथाय- गथाय हैैजायो आरोना बेयाव।
उम बे गथायनाया आंनाबो सा जि जनसो जादों। ए होमबाथ'अनाथ' बारायनानै दं आंनाबो बिदिनो लाथिख'-लाथिख' आ सा जिसो जानानै दङ।
अ बिदि जालाबायनानै थाजोबदों। उम बिदि रायलायखानानैसो हरनांगौ ओरैनो आदा मुदा हरनानै
उह हमाबाथाय बिदिनो जायो उम।
औ।
बे हमलाबा दैखांजालाबा बिदि जाबाय ओमफ्राय माबानि एसे प्रब्लेम माबा गोरोन्थिनि थाखायबो जायो माने बिदि हमजोनो हायाबा।
उम-उम
बुरजा मोनथारबाय खोमा राङा‌।
गैया एकदम‌। खम बानायनायथार बै सिगां जायफोर सिगाङाव रायलायदोंना बिसोरसो बिराद मोजां मोनगदों इसोरो।
ए
दा मानोबा बिदि माबाखो बिराद खम।
आंना दाखालिनियाव थामजौ बाजिबामोन।
गासै।
गासै दा जिथामजौ बेसिबांबा दङ।
ए नोंना नोंना बांसिन जालायनानै दब माथो।
उह आंनिख्रुइ बांसिन आङा आसरिद नंदों बे सासे मानसिनि स्टेटास दोननायखौ। खेबसेयावनो नैजौ ओ नैरोजा थामरोजा ब्रैरोजा बिदि जा सोरनि मानसोरना जादों बिदि? इमान बिदि जादों उम खेबसेयैनो
दा बोर
ओमफ्राय लास्ट खेबसे ब्रैरोजा दाखलिनि
गसै होमबालाय गासै होनबालाय जि रोजासो थांबाय माथो
हो
जि रोजासो थांबाय माथो बिदिबा
दाइन रोजासिम थांबाय नां ना द'मोनथाय बिदि थांनाय नुदों आं
माबोरै लै
देनजार रायज्लायदों खोमा।
नोङा नों हाजार खिरायलायबाबो बे जिनै जिनै मिनिट समाल'खाना।
ओनथ'न बिजिनियावनो जा फटाफट फटाफट होदाराखै बे
उम
गोथौ गोथौनि रायजलायदों खोमा बेखायनो जोंथ' दा सरासर स्रा ओरैनो
ओरैनोथ' र' दाख्लै जों बे माबायाव थांबा सेसाब खालामनानै दिहुनदोंमोन सेजौ दाइन ओ जिदाइनजौसो मोनगोन बेबायदि माबा बुंदोंमोन आरो गासै होनमबाथ' दाइन रोजा गाहाम मोनदोंबा थ' बाब गोबां जाबाय माथो जानोबो हागौ मोननोबो हागौ
एसे गोथौ गोथौनिराय लायनांगो दां, सास्त्र' ध धर्म बिदिनि
लेखानिखौसो मोननांगौ गोथौ गोथौ
उम उम उम मोनाखोमालाय बिदि जेनेबा नायनो हागोन नोङो नायनानै ओ मा होनो
सोदेरननानै
ए ओंथिफोरखौ सोदोबफोरखौ माबानानै
औ
नायनानै लानानै आराम मिलायहोलांनो हागोन ओमफ्राय फरायनाय माबानाय बिदिबा जायाखोमा
उम बिदि फरायनायखौ मिथियोना सल सल फरायनानै थांबाय
औ
ओरैनो बुंनायावहाय बुंनायनिया राय नायनिया एक्सट्रा थांखाबाय नै आलदाखौनो होहैखाबाय अखाहादों ना हायाखै नोंसिनिथिं?
अखायाथ' बाब दहाय फुङाव एसे बुरायहैनो हादोंमोन
उम ओरैबो
सोरां सोरां रांनानै ओमफ्राय जि बाजिसोसिम मा हादों एसे मोजाङैनो
ए जिबाथाय गैलानि बवहाय दाइन दाइनसिम जादों दाइन बाजिसिम माइ गायनायावहाय दोममैदुलु जादोंमोन मोजां ए माइ गायनो मोजां जायोलै बिदि दोमलु बोथोराव
उम
सानदुं गोसाबा आयै हेस फेसस बे खर' सागुलायनाय
होजायो ने।
गंनायजों मानायजों
ए
खस्थ' आनो जायो।
ओ नै जासिगोन समा एसे नांबावगौ
उम एसे नांबावगौ।
ओरैनो दंबा आं हरफिनो ओनबा।
ए जायो दे
ओम दा र
बे एसे समखौ दे माबा रायलायबावदो मा रायलायथाव?
बहनलाय नोङो आं माबा खोथाखौनो
उम हो रायज्लायनो उम जोंहा नावना मा?
माबा मा होनो दा बेसेबांसो समनिफ्राय गायफिनगोन नोंसो
दाथ' टाइमानो नै नैबाजियानो जाबाय ओमफाय दायो आं बिसोरो माबाफ्रा खामलाफ्राव थाब फैगोन आरो ओमफ्राय जोङो लेट जानानैसो थाङो एसे मानि न'निखा नालाय इदिनो एसे लाबावनो एसे उनाव मामा होनफ्लांखायो दा एसे उनाव
उम
उम
सान्दुं दुंबाय खोमा ना नोंसोरनिथिं?
सानदुं एसे नुजाहां खोबहां बिदि जानानै दं साना बारा दहाय दंमोन ओमफाय दा गैया।
मानसिफोरा ज' ज' जाजोबाय नेे दा दुब्लि बारियाव।
जाहां बायदां उम ओरैहाय बांद्राय गैया ग्रोम ग्रोम माने जायना दै मोनाना। दै गैया बिस्रा ओरैनो दङ जाय दै लुदों बिस्राल' गायग्रोदों।
अ